हेलौ। ओ खोना दोंना? दे ओम ओम माब्रै खबर फोरा?
मोजाङैनो दं।
अ। आंनियाबो मोजाङैनो दङ' खबरा। दासान्दि ओम।
गोलोम बोथोरबो सफैबायना।
ओम दानिया नोंथाङा गय गायदों खोनादों। नोंथाङा माबायदि गय आबाद मावदों? एसे फोरमायनायसाय आदा। ओम।
गयखोथ' आङो फार्स्टआवनो जावायग्रोदो।
अ अ अ।
जावायनायनि उनाव आंखौ हाग्राफोर दांबाय थानांगौ जायोलै गोललैयाव।
औ ओम ओम ओम।
बे आरो बेराफोर होआबा मोसौफोरा जालांजोबो ना।
अ बेब मोनसे।
बेरा होनानै दोनदोमोन ओमफ्राय बोसोरसे जानाय लोगो लोगो आं माने गायस्लायनाय जादोमोन आरो
अ।
गायस्लायनायनि उनाव गायस्लायनायनि उनावबो माने जायगाखैइसो मान फुवारनाया मोजां जायो। आं गायस्लायनाव फुवारनाय जादोंमोन। माने
अ अब्ला मोजां जायोना एसे जायगा गुवार गुवार होबा ओम ओम।
नांलाया।
अ अ गोरलैयाव आरो बिफांफोराबो बारा गुवार जाया नालाय।
अ' बिफाङाबो बारा एसे गिदिर जोंहा जायाना
ओम ओम बिलाइफोरा नांजाबलायनायनि थाखायनो गुवार गुवार गायोना माबा मोनसे खारन दं बेयाव
बेबो मोनसे आरो माने हासारनिबो गोनांथि जायोलै
औ
हासाराबो माने खम' जायो आरो
नांजाब नांजाब गायबा ना
नांजाब गायबाय थाबा बेथ' माने गुवारफ खालामनानै होनांगौ आरो गुवार खालामनायनि नि होनायनि उनाव आरो बेयो हासार होनांगो जायो।
अ अ अ
हासार होबा हासार होनानैसो माने इसेमान गोथां जाबोयो नेक्स्ट
ओम
नेक्स्ट इयाराव माने आरो थार्ड इयाराव माने जावखुबावनांगौ जायो थार्द इयाराव
ओम होमबा बहुद गोबाव लायो ना ओम बेसेबां गोबावसिम जों थायो गययालाय।
बोसोर बोसोरब्रै बोसोरबाजों थायो आरो। बोसोरबायानो नांगौ
ओम ओमफ्राय आरो गयखौ नोङो जावैनायनिफ्राय गायस्लायनांगौबो ना
अ अ अ बेखौनथ होन्दों आं दानि
अ अ अ नंगौदे ओमफ्राय आरो गय बि बिफाङआ थाइजेनबाथाय बेसेबां बेसेबां किल' मोनो?
थ' फार्स्टआव गोरलैयाव इसिमान रानाय थाइमआव ब्रैजिसो मोनो आरो ब्रैजिसो मोननायनि उनाव जिमान बारायलांबाय थादो जोंनियाव। बाजि दजि बिदि जालाङो माने गोरा जालांबाय।
बिफां फांसेयावलाय बिफां फांसेयावलाय बेसेबां किल'सो गय थायो।
गययाथ मोजाङै जाबा से फारला जायो आर'।
फाल्लासे ना अ फाल्लासे मोनबाबो गोग्गोमानो। दा नोङो सेरसेयाव साथि थाखा मोनबाबो।
अ अ अ जायो जानायालाय थेवबाबो। इसिमान नेनांगौ जायो बुस्थु।
ओम बोसोरावसो खनसे मोन। मोनो नामा?
अ बोसोराव अ। खनसे मोनो आरो बा बोसोरनि उनाव फिथाइखौ मोनगोन आंनियानो दा जाथ'वाखै।
अ अ।
ए दा आरो आं। बोसोरथामल'सो जाबाय आंनियाबो। आरो गा नेेनांसिगोन आरो बोसोर ब्रैयाव आरो। खनसे गायस्लायबावनोबा मोजां जागोन आरो आं दा।
औ गायस्लायनो हाबा मोजांसिन जायोना?
सिन जायो आरो। बिफाङा माने गाहायावनो थायोलै।
औ औ अ गाहायाव थायोबा आरो नोङो गाहायनिफ्रायनो। थायलांनाय जाबाय एसे गोबाव थायनाय जायैबाय नङाबा आरो सोरनाबा सोरनाबा बिफां गोजौ गोजौ जायोना। बेफोरबा आरो नोङो। थायनायाबो। खम जायो नामा फिथाइफोराबो।
फिथाइया खम जायो माने गायस्लायाबा नंगौ नंगौ।
उम।
ओरैनो हानि‌ फोरनि थाखायबो जायोलै जाय। जाय हायाव माने हाइथाल आंनिया। दा बाराय एसे आइथालबो नङा। बेनिखायनो प्रब्लेम एसेमोन ओ आइथाल हायाव। माने साबसिन जायो आरो
उम उम
बेखायनो हाजो एरियाफोराव बांसिन
हाजोआव ना उम हाजोनि हाया एसे मोजां जायोना गोरानो उ माबा गोरान माबायदि हा नांगौ ओरैनो
ओरैनो आय थाब हाबा माने फिथाइआ मोजां जायो। बांसिन।
उम ओमफ्राय आरो नोंथाङा? गय आबादनि अनगायै माबा गुफुन आबादफोरबो मावबावदों नामा?
आबादाथ' आं थाइजौ गायनाय जादों।
थाइजौ
ओं थाइ जौबो दं आरो बेयावनो खावसेया सुमफ्राम। सुमफ्रामबो दं ओं सुमफ्राम आरो बे ओ बैग्रिबो दं।
औ औ उम उम होनबा दा थाइनाय जाजोब्बाय ना गासिबो?
नङा नङा दासो माने नै थांनाय बोसोराव गायदों सुमफ्रामबो मोनदों आं फिथाइखौ ब्राइ सोर माने बोसोरथामसो जाबाय। थाइजौवा फ्राय दा
थाइनाय जाथ'वाखैना?
माने थायनायाथ' थायदों फिफाङा माने थेवबाबबो फिथाइखौ लाखिनो ओ जाथ'वाखै ओरैनो फांसे फांनै लाखिदों जानाय जादों आरो
उम उग उम नोंथाङा बेफोरो फिथाइफोरखौ फानोबो ना हाथाय बाजारफोराव?
दाथ' फानथ'वाखै फाननायालाय।
उम बुरजा मोनबा फानगोन।
अ फानगोन उनाव।
आतसा सा सा।
दि सानना दं आरो बहुत हासार होनांगौ जायोलै बेबो माने।
उम
हासार होनांगौ जायो हासार होबा माने फिथाइया माने गोबां बिबांनि मोननो हायो जों माने।
नंगौ नंगौ नंगौ
बे फारलासे जानाय होननाय से फालला जानाय होननाय बा था बुंदोंना आं। बिफोर माने इउरिया ब बास बेफोरखौ होबा माने बांसिन बेसे सेफारला ओंखारहैयो आरो
हले बेबेफोर हासार होनानै आबाद मावनायाथ' जोंनि रांखान्थियारिनि थाखायबो मोजां नाथाय जोंनि देहा फारसफोरखौ नायोबा मोजां नङा नंगौ ना?
नंगौ नंगौ
उम दानि जुगनि माबाफोराथ' सोब हासारनिनो जाहैजोब्बाय मानो ना बिद खम जायगायावनो गोबां बिबांनि आबाद दिहुननांगौ गोनां जायो मानसिनि नांनाय लुबैनायफोर खौ होखारनो थाखाय नङा होमब्ला।
नंगौ नंगौ
उम ओमफ्राय आरो दा इफोरखौ आबादखौ दिहुनोबा जों हासार बाहायो दा बएफोरखौ जों जायाबाबो जाया दा सुबुं अनजिमाफोरनि बांनायजों लोगोसे हानि बिबाङाबो खमायलांबाय दा खमायनायनि थाखाय आरो गोदान गोदान आदबजों आबाद दिहुननांगौ जाहैबाय आरोना
ओं
उम ओमफ्राय हले बेराफारसेथिं जोंनि देहाखौ नायोब्ला देहाया बेरामि जालांगासिनो दं बेफोर आबादफोरखौ जानानै
नंगौ नगौ
उम ओमफ्राय नोंथाङा दि आबाद मावदों बेबायदिनो जोंनि बर' हारियावबो आबाद मावनायनि बागै समाजखौ माबायदि एसे थुलुंगा होनो सानो
आबादखौथ' मावनांगौ जोंनियाव माने गोबां सुबुंफोरा आबादजोंनो सोलिनो हायो माने सोरबा सोरबा बांसिन सुबुंङानो गुबुन कम्पानि
अ नोंगौ नोंगौ नोंगौ थांगौ नंगौ
हो मा नआव थांसै आबैखौ अ
नंगौ नंगौ नंगौ आदा उम उम
अब्ला नोंथां
अ ।
नोंनियाबो सम जाबायब्ला
अ अ।
बे समाजाव जोंङो आबादनिखौ जोंथ' आबाद मावनानैनो रां माबारि फरायनाय माबानाय गैयाबाथ' आबादनि दोरोङारि आदबफोरजोंनो मावनानै जों गोबां रां जिउखौ सोंहरनो हायो।
खुंनो अ हायो हायो।
बेफोरबायदिनो समाजावबो माबा मोनसे खामानि गैयाबाबो जोंङो आबादखौनो नायनानै मावना जानो रोङोबा आबादजों जोंङो सोलिनो हागौ हायोखौ आंबो सानो आरो ।
अ अ ।
अब्ला जोंङो दा जोंनि बे सावरायनायखौ बे एसेवनो लाखिथ'नोसै नामा?
दे होमबा नोंथां दे दे।
दे ।
अ।